औ।
औ नोंथाङा फ्रि दंङना?
औ दंङ।
औ आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन दा सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन।
आङो नोंथांजों बैसागो आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन।
औ सावरायजागोन दे।
बैसागुआथ' जाबाय जोंनि मोनसे ओ एंगार हायै फोरबो, जोंनि बर'निनो, दा बैसागुखौथ' जोंहा ओ सिगांनि बायदि बा आगोलनि बायदि जेरै आबै आबौआ ओ मास मोनफा बा दान मोनफा गाहाम ओ फालियोमोन होननाय दङमोन, दाथ' जोंनि जुगाव दा जोंनि दिनाव बेफोरबायदि फालिनायखौ नुनो मोन मोनला, जोंहा ओ दा बैसागो होननानै बुङोब्ला सिगाङावनो मोसौ बैसागो मोसौ बैसागो थायो मोसौ बैसागोखौ जोंहा माबोरै फालिनाय जायो होमब्ला? ओ सिगाङावनो मोसौखौ थुखैनो थाखाय। ओ जोंहा बिदिनो बायदिसिना मैगंफोर ओ जेरै लाव फान्थाव हालदै बायदिसिना आ आरो ओ बाग्रिखब दिगिलि लिथि मोखोना बायदिसिनाखौ लानाय जायो। ओ दा बिदिनो ओ फुंङावनो जोंहा जि दिनखालि मोसौनि बैसागो फालिनाय जायो बै दिनखालि ओ मोसौनाव बेफोर बेफोर बुथुमनानै लानाय फिथाइफोर बा मैगंफोरखौ मोसौनाव लाव जा फान्थाव जा होननानै सारै सारै ओ लाना थांनानै आरो ओ दिग्लि लथिजों बुज्राव बुज्राव खालामना लांनानै ओ मोसौखौ दैमायाव बा फुख्रिफोराव ओ थुखैनो लांनायखौ नुनो मोनो आरो। ओ बैसागनि मोसौ मोसौनि बैसागो दिनाव आरो बिदिनो आरो मोसौ मोसौनाव ओ हांगार थाव गुबैजों लगायनानै हांगारफोर मोसौखौ समायना नुहोनो थाखाय फोननाय जायो बेखौ हो फोननानै होनाय जायो आरो बिदिनो आरो ओ मोना जेब्ला मोनाबिलि जायो अब्ला जोंहा मोसौनो फागा गोदान होनाय जायो ओ गलियावहाय मोसौनियाव ओ आलारि ओ बाथि होनानै फागा बावउनाय जायो।
औ।
बिदिनो मोसौनाव गोदान गोदान फागा लगायनानै गानहोनायखौ नुनो मोननाय जायो मोसौनि बैसागो दिनखालि आरो ओरै जेब्ला मानसिनि बैसागो ओ से खालारा मोनफैयो अब्ला जोंहा ओ फुङावनो गासैबो दुगैस्र' लोबस्र' खालामनानै न'निनो न'आवनो आनान गसायखौ खुलुमग्रोनाय बा फुजिग्रोनायखौ नुनो मोनो। बेनि उनाव फुजिखांनायनि बेनि उनाव जोंहा न'ख न'खरनिनो बिमा बिफा बिब' फंबाय बिदिनो गेदर गेदेरफोरनिफ्राय बोर लायो गेदेरफोराबो उन्दैनो मान होयो बिदिनो बैसागनि से खालाराव न'नि गासैखौबो खुलुमस्रा नायनि उनावो ओ गामिफोरावबो थांनानै गामि गामि थांनानै उन्दैफ्रा गेदेरफोरखौ खुलुमनायफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो बैसागो ओ बैसागो दिनावहाय जोंनि बे बैसागो फोरबोआवहाय जोंहा बिदिनो बैसागो फोरबोखौ फालिनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो से खालारनि से खालारनि उनाव ओ जोंहा जेब्ला ओ नैनिफ्राय द' खालारसिमहालागै बिदिनो मानसिफोरनि न' न' थांनानै ओ मोसाहैनाय उम्म बिदिनो बर'निनो जोंहा दोरोङारि गाननाय, जोमनाय दामग्रा, देग्रा, आगजु ओ बायदिसिना खाम, जथा, सेरजा, सिफुं लानानै आरो ओ बिदिनो दख'ना, फास्रा, गामसा, र'नाय बायदिसिना ला नानै ओ मोसानो ओंखारलांनायखौ नुनो मोनो। जोंहा बिदिनो बैसागोफोरखोखौ फोर जोबोर मोजाङैनो जोंहा फालिनायखौ नुनो मोनो। जों बे बैसागो फोरबोआ जाबाय फाय जोंनि ओ मोनसे एंगारहायै बाहागो जोंनि बर'निनो दा बिदिनो नाथाय दाथ' बैसागो फोरबोआव जोंना बेफोरबायदि गोदोनि बायदि खुगा मेथाइ खननानै मोसानाय बायदिफोरखौ बारा नुनो थांला ओ खम खौनो नुनो मोनसै बिदिनो जोंहा बैसागो फोरबोखौ ओ मानसिफोरनि मा न'आव थांनानै। ओ बिदिनो मोसानानै, मागिनानै गोदोनिफ्रायनो ओ बिदिनो ज' ज' मोसानाय बोराइ बेन्थ' सिख्ला, बुरै ओ बिदिनो गासैबो ज' ज' गथ' गथाय मोसानाय बायदिफोरखौ नुबोगासिनो आरो दाबो बिदिनो ओ सोलिलांनायखौ नुनो मोनगासिनो आरो। बैसागो फोरबोआव दा नोंथांमोननि ओनसोलखैजाय बैसागोखौ माबायदि फालिनाय नुनो मोनो नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो दे।
औ हागोन। बैसागो होनबाथ' जों बयबो बो बर'फोरानो मिथिखागौ। बैसागोआनो बर'नि देरसिन रंजा थाइ फोरबो
औ।
बैसागुखौ जोङो आथिखालाव मोसौनि बैसागो आरो मानसिनि बैसागो बे मोननैआवल' नुनो मोननाय जासै। गोदोनि बायदि दाउ अमा मा दाउ अमा बिदिनो जायखिजाया जिब जुनार बेफोरनि बागैबो फालिनाय जायोमोन नाथाय दा नुनो मोनला आरो। मोसौनि बैसागो होनबा जों सिगाङावनो मोसौनि बैसागोखौ जेब्ला सैथ्र' दाननि जोबथा खाला जायो, अब्लानो फालिनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनिखै। मोसौनि बैसागोआव फालिनायाव जोंनो सिगाङावनो हाग्रानि मैगं थाइगं न'नि मैगं थाइगं माखासे फिथाइ बिलाइ बेफोरनि गोनांथि जाग्रोयो आरो बेफोरखौ जेब्ला सैथ्र' दाननि जोबथा खालार जायो बेनि सिगांनो मोनफ्रोमबो न'खर न'खर जाय जाया मोसौ दं बेफोरा रोगानानै नागिरनानै लाखायो आरो फिथाइ सामथाय होनोबा जोंनो लाव, फान्थाव बिदिनो आरो गोबां बिलाइ होनोबा हाग्रानि मोननाय थाराय दिग्लि लिथि बेफोरखौ नांगौ जायो आरो। आरो बेनि अनगायैबो जेब्ला जोङो सैथ्र' दाननि जोबथा खालारा जायो। अब्ला मोसौखौ फुङावनो न'खरनि बिगोमाफोरा जायखिजाया आइजें न'आव संग्रा बाहायजाग्रा थौ बायदिनिफाय हांगार हांगार एर'नना लानानै थावजों लगायना मोसौनो जेब्ला थाराय लाबोगोन ना सिगाङाव बेजों मोसौनाव थ'फा थ'फा गाब फोनो आरो। बे गाब फोनायनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला जेब्ला मोसौखौ नागारना होयो ना गांसो जानो बेयाव जाहाथे हाग्रानिफ्राय फैनाय मोसा लख्राफोरा मोसौखौ जानो हाया बिनि थाखाय फोननानै जों गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनथिबोदों आरो। आरो बिनि अन गायैबो जेब्ला मोसौखौ जोङो थुखैनो लाङो बेनि सिगांनो जोङो बाजारनिफ्राय मोननाय दरग गोदान बायनानै मोसौनो खानाय जायो आरो। गोजाम दरकफोरखौ गारनानै। मानोना मानसियाबो बैसागो समाव देलायो गानो जोमो गोदान गोदान बेनि थाखायनो मोसौनि बैसागआवबो मोसौनो गोदान गोदान दरग खानानै होयो आरो। जेब्ला मोसौखौ सैथ्र' दाननि जोबथा खालाराव दैमा नङाबा फुख्रि बायदिसिनायाव थुखैनो लाङो अब्ला सि गावनो खांनानै हानानै लाखानाय मैगं फिथाइ सामथाय बे फोरजों खुगा मेथाइ सोलिबोनाय गोदो गोदायनिफ्रायनो बेखौ रोजाबनानै बुरजाव बुरजाव दैमासिम लांनाय जायो आरो। खुगा बे खुगा मेथाइनो जादों लाव जा फानदाव जा बोसोरै बोसोर बोसोर एरबाय था बे आरो।
औ
जाय दासिमबो खुगा मेथाइया सोलिबोगासिनो दं। जेब्ला बैसाग दाननि से खालार जागोन ना अब्ला मानसिनि बैसागोआ हाबो आरो।
औ।
मानसिनि बैसागो होनोब्ला जों सिगाङावनो न'खर न'खर जाय बिगोमा थायो नख-न'खरखौ सामलायग्रा थायो आइजो। बेफोरो सिगाङावनो फुङाव दुगैस्रां लोबस्रां आलारि बाथि लगायो न'आव बिदिनो आलारि बाथि लगायखांनायनि उनाव उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ खुलुमो आरो गेदेरफ्राबो उन्दैनो मान होयो बोर सारस्रियो बेखौ जोंनि ओनसोलखौ दासिमबो नुनो मोनो आरो।
औ
बिदिनो न'नि मानसिफोरखौबो खुलुमस्रां आर आरिस्रां खायफा खायफा गथ'फोरा गामि गामि गिदिंनानै बयनिबो बोर लानायखौ जों दासिमबो नुनो मोनो जोंनिखै। जेब्ला बैसाग दाननि नै थि खालार जागोन नना बेनिफ्राय द' खालारसिम जोंनि ओनसोलखाय सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गावब गाव हानजा लानानै आथिखालनि दामजु नङाबा गोदोनि दामजुखौनो गंफा गंनै लानानै न' न' मागिनाय नुनो मोनो आरो। बिदिनो गाननाय जोमनायनि फारसे बुङोब्ला बैसागो समाव दख'ना बिदन हौवाफोरा गामसा गोथां, आर'नाइ बेफोरखौ लानानै हानजा हानजा मोसायो आरो बेनि अनगायैबो जेब्ला स्नि खालार जागोन ना अब्ला जाहाथे बोसोर गोदाना मोजाङै मोजाङै बारलाङो बेनि थाखाय हाग्रानि मैगं स्निथा खांनानै बेमार आजार जायि थाखाय जानायखौ नुनो मोनो आरो जोंनिखु संनानै।
औ।
हाग्रानि मैगं होनोब्ला जोङो दिंखिया मैगं खिफिफेन्दों बिदिनो गोबां रोखोमनि मैगंखौ खांनानै जोंनि ओनसोलखै दासिमबो जानायखौ नुनो मोनो।
औ।
बिदिब्ला नों थां दिनैनि आयदाखौ बेयावनो फोजोबनोसै नामा? औ।
दिनैनो आयदा औ गोजोननाय थाबाय नों
औ।